अ नोंथां। औ, आदसा नोंथां मा खालामदों दा?
नोंथां नै गोलानानै दं नोंथां।
आतसा ओमबाय बोथोरफोरालाय बोरै दालाय?
नो नोथां माने अखा हागासिनो आरोना जोंनिखै। औ दहायनो जादों नोंथां।
आदसा ओमफ्राय दायो नोंथाङा फुसि नामा नोंथां?
औ नोंथां फ्रियालाय दङ।
नोंथाङा फ्रिब्ला मोनसे टपिक जाना फैदोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ औ
जे बुहुमाव थानाय जिब जुनारफोरा माबायदिया जोंनि थाखाय गारजि आरो माबायदिया जोंनि थाखाय मोजां आरोना नोंथां बेफोरनि सायावहाय नोंथांनिसिम नोंथाङा आंनो खनसे फोरमायना खिन्थायोब्ला आङो नोंथां सिम खोनासंनो लुबैदोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ औ औ औ अब्ला आं एसे फोरमायना होनोसै आरोना नोंथां।
बिदिब्ला आं फोरमायनो नोंथां।
औ औ
जोंहा माबायदि जिबआ मोजां बा जोंहा माबायदि जिबआ गाज्रि बेफोरखौ आं होननो थांनि जोंहा बिदिनो गोबां मा होनो बिराद मोजां मोजां मा होनो जुनारफोरबो दङ जे समायना समायना जुनार फोर बिदिनो जोङो दाउसिन दावउलानि गेज जो आं बिदिनो पार्स आव हाय बिदिनो दावसिन दावलानि आ एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनो। औ औ जोंहा बिदिनो मा होनो दाउसिन दाउला फोरा जे जोंनि आबादफोर मावनाय खेथिफोर मावनाय आ बेफ फोरावहाय गोबां हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा बैफोर आबादफोर गायजेननाय समाव बा गायखां गायबाय थानाय समावनो बिदिनो गोबां ओ मा होनो एम्फौ एनलाफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जाहाथे जोंनि बैफोर आबादफोर नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनो। नंगौना नङा नोंथां। नों औ नाथाय ओ बेफ बैफोर जुनार आ मा होनो बैफोर जिख्रिफोरा बा एम्फौ एनलाफोरा जोंनि आबाद फोखौ नोस्थो खालामो। आरो बैफोर एम्फौ एनलाफोरखौ जे जोङो बिदिनो आ जेब्ला खारजोबनो हाया मुलिफोरजोंब्लाबो रो जोंनि दाउसिन दाउलाफोरा बैफोराव बाफैनानै बेफोर मा होनो जि आ मा होनो एम्फौ एनलाफोरखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव जोंहा बिदिनो गोबां जिबफोराबो जोंनि आबाद फसलफोरावहाय गोबां हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनो। नंगौना नङा नोंथां? औ आरो जों गाज्रि होनोब्ला बुहुमाव थानाय गासैबो जिब जुनारफोरा आं गाज्रि नङा गाज्रि नां औ औ आरो गासैबो मोजां नोंजोबा आरो। जोङो बिदिनो गाज्रिफोरनिखौ होनोब्ला फारसावनो होननो थाङो आं जिबौ
जिबौखौ जोङो ओ गिनांगौ। मानोना जोंहा बैफोर जिबौफोरजों जे बिस गोनां जिबौफोर जे जिबफोर बा जुनारफोर बैफोरजों जोङो बिदिनो सौजायोब्ला जोंहा बिदिनो देहा फोरावहायो जोङो थैलांनो हमगोन। बे जाय जिब आ जाय जिबौफोरा एजि जि जो मा होनो बिस गोनांफोर जेरै होननो थाङोबा जोङो खब्रा बा जोङो फिथ थिगौ बेफोरखौहायो जोङो बयनिफाय बांसिन गियो आरो ना नोंथां। औ बेफोर जिबफोरा माने आ गाज्रि आरो आंनि थाखाय आरो ना नोंथां। आंथ' जिब आ आंथ' जिबौखौ नोगोद गिखायो आरोना नोंथां। नौ बिनि खायनो आङो जिबौखोनो फाथाव नोंथांनो खिन्थानाय जाबाय। आरो जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि जिबौफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। आ जेरै होननो थाङोब्ला बिदिनो बिस गोनां जिबौ। बा जोंहा बिदिनो एसे एनै थानाय बिस गोनां जिबौ जे अरजाब्लाबो बांद्राय एसेबां मानसिफोरनाव जेबो जाया। बा जिब जुनारफोरनाव जेबो जाया। नाथाय जोङो खब्रा जिबौ बा मा होनो बेखौ फिथिगम जिबौखौ जोङो होननो थाङोब्ला जोंहा बेफोरहाय गोबां गोहोम खोख्लैयो जिब जुनारनावबो। मानसि दोमसिफोरनावबो आरो ना नोंथा। मा होनो दिनो जाहा जिब जा जिब जुनार जेरै मोसौ, बोरमा बा अमा बा बिदिनो मा होनो? गोबां जिबफोर बैफोरखौ ओ बैफोरावहाय जे फिथिगम जिबौआ गावनि बिसखौ सौनानै एगारोब्ला बैफोर जिबफोर जिब जुनारफोराबो बिदिनो पेरालाइस जाना औ जालाबायनानै दसे सम थैनायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरोना नोंथां।
औ औ औ
औ जोङो बिदिनो गोबां रोखोमनि जिबफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। जेरै गाज्रियाव आरो गाज्रियाव होनो थांबावोब्ला जोङो मोसाखौनो होन नोंथां
मोसाखौ मोसाखौ दानि जुगाव जाय ओ बेलेग बेलेग हादोरफोराव बो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना गोबाङानो बिदिनो जाया हाग्रायाव थानाय ओ मोसाफोरखौ होननो थाङोब्ला बिदिनो बिसोरोहाय गावसिनि साखाथि साखाथि बाखाथि बा गावसिनि सेराव थाङोब्ला बिदिनो ओ गावसोरनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बिसोरो जे थांनाय जायो बेरायहैनाय सुबुंफोर बेफोरखौबो गोबां बिदिनो खहा खालामनाय बा मोसाफोरजों अरथार जानायखौ जोङो खोनानो मोनदों दा ओ बिदिनो बोसोरसे बोसोरनै सिगाङावनो जोङो उनावबो जोङो बिदिनो खोनानो मोन्दोंमोन जे हाजो एरियायाव मोसा फोर ओंखारनानै सुबुंफोरखौहाय बिदिनो अरथारलाबायनायखौ जोङो खोनानो मोनोमोन बैफोर जिबफोरा गाज्रि जि आरोना नोंथा। नाथाय बेैफोर जिबफोराहाय जोंनि हादोरफोरखौबो समायना खालामो आरोना नोंथां। औ आरो बिदिनो मोजाङाथ' जोंहा बिनो गोबां दंबावो जेरै होननो थांबावोब्ला जोंहा बिदिनो मोसौ मैसो जोङो मोसौफोरनिफ्राय जोङो बिदिनो गोबां बिबाङावहायो मा मोनो होनदों गाइखेरफोर मोननाय जायो जाहाथे जोङो बैफोर गाइखेरफोरखौहाय बिदिनो फान थिंनानै जोंहा जिउ जोंनि जिउ राहाफोरखौ खांलांनो हायो आरो नोंथा। आरो जोङो मा होनबाव आरो आङो जोङो मा होनबाव जोङो मा सानबावो जे ओ जुनारफोरा जोंनि थाखाय खायफाया मोजां खायफाया गाज्रि जेरै होनो थांवोब्ला गाज्रि जिया बिदिनो गोबां जिबफोर दङ आरो नोंथां। आरो मोजाङावबो बिदिनो गोबां जिबफोर दङ जाहाथे जोङो बेफोरखौहायो जाहाथे जोङो ओ गोबां जिबफोरखौ जोङो नुवाखैबो जानो हागौ जेरै बालाबारियाव बालाबारियाव थानाय जिबफोर बा बिदिनो ओ हाग्रा बंग्रायाव थानाय जिबफोर बा बिदिनो गोबां ओ न'फोराव फिजानायखौथो जोङो गोबाङानो फ्राय जोङो नुनो मोनजोबखायो नङा नोंथां बेफोरबायदि जिफोर न'आव थानायाथ' बांद्राय इसेबां गोहोम खोख्लैया बेफोर जिबफोरा मोजाङाव खोख्लैयो नाथाय गाज्रियावहाय जोङो बिदिनो होनो थांबावोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां जिबफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बा जोंहा बिदिनो गोबां मुंदांखा मुंदांखा जिब फोरफोरखौ जोङो नुनो मोना मोजां आरो गाज्रि जिबफोरखौ जोङो नुनो मोनो ओ जेरै मैफोर बेफोरोहायो गाव रावनिबो ओ जिउफोरखौ नस्थ' खालामा बा बिसोरो गांसो जानानै गाव गावनि जिउ खुंलांनायखौ जोङो नुनो मोनो जे ओ मा होनो सा का हारि ओ बिसोर जिबफोराहायो बिदिनो गोहोम खोख्लैया आरो ना नोंथां बिसोरो बिदिनो गांसो गुंला जानानै जानानै थायो नाथाय जोङो बिदिनो गोबां मा होनो ओ बिदिनो बेदर जाग्रा जिबफोरखौ जोङो नुनो मोनो जाहाथे बिसोरनो थोआ-थोआ जिब जुनाराबो थोआ बा मानसि दानसिफोराबो थोआ-थोखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ आंनि साननाया बे आरो ना नोंथां आंनि आंनि साननाया बे बा नोंथाङाबा दा मा सानो नोंथाङाबो दा ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ अब्ला आं फोरमायनि नोंथां नोंथाङाथ' फ्राय खोथाखौनो बुंलांजोबखाबाय आंबो फंनैसै बाथ्राफोरखौ नोंथांनो खिन्थाहरनोसै नोंथां।
उम उम
ओ जोंहा बिदिनो संसाराव थानाय गासैबो जिब जुनारफ्रा दहाय नोंथाङ बुंलांनाय बिदिनो मा होनो गासैबो जिब जुनारफ्रा एखे नङा बिसिनि महर फोरा आलाद आरो जानाय आदारफोराबो बिसिना आलादा-आलादा आरोना नोंथां।
औ
औ आरो जोंङो बिदिनो नुबावो जे ओ बिदिनो ओ बिदिनो गोबां जोंङो नुनो मोनबावो बेफोरनि महरफोरा आलादा- आलादा जानायनि थाखाय जोंहायो बिदिनो मा होनो ओ गोबां ओ सुबुं ओ गोबां जिबफोरखौ जोंङो बिदिनो महरफोरा आलादा-आलादा जानायनि थाखाय जोंङो बैफोर जि जेरै जेरै मोसाफोरनि महरा आलादा आरो बिदिनो मा होनो ओ मोसौ मैसोफोरनि जुनारफोरा आलादा बे जायनि थाखाय जोंङो बे फोर मोसो मैसोफोरनि नामफोरखौ जोंङो दानि जुगाव हायो बयबो गोसोआव थालायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ आरो जोंङो बिदिनो नायनो थांबावब्ला जोंहा बिदिनो न'आव फिसि जानाय जुनारफोर बेफोरा बिदिनो गोबां मोजां आरो जोंनि थाखाय बिदिनो गोबां मा होनो जानाय आदारफोरखौबो जोंङो-जोंङो जोंनि जिबफोरनि मोननाय जायो जेरै जोंङो ओम मा होना ओ जिबफोरा जेरै जोंहा दाउसिन-दाउला बा बिदिनो हायाव थानाय जिबफोर बा बिदिनो अख्रां सिायाव थानाय जिबफोरखौ जोंङो दानि जुगाव नुनो मोनो। नंगौना नोंथां? ओ नाथाय जोंहा बिदिनो जिब जुनारफ्राबो दानि जुगाव गोबां ओ जोबलांनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोंङो बिदिनो गोदा-गोदाय मानसि गैयि समावहाय बिदिनो खोनानो मोनोमोन दि गिदिर गिदिर डाइनसर होननाय मोनसे जुनारफोरखौबो जोंङो नुनो मोनो। जाहाथे बिसोरो ओ सोरबाया बिदिनो मा होनो जुनार मा होनो बे जाग्रा बा सोरबाया बिदिनो बिलाइ जाग्राखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां।
उम-उम
नाथाय जोंङो मानोना बैफोर जिबफोराहाय दानि जुगावहाय गोमालांबाय। बेफोरखौ जोंङो खोनानो मोनदोंमोन आरोना नोंथां। औ आरो जोंङो बिदिनो फ्राइ खोनानो मोनबावगोन जोंहा बिदिनो गोबां जिब जुनारफ्रा गोमालांनायखौ जोंङो नुनो मोनगोन आरो ना नोंथां।
औ
आरो जोंङो बिदिनो दाउफोरनि मादावबो होनोब्ला दाउफोराबो बिदिनो गोबां गोहोम गोग्लैयो। ओ जेरै दाउखाफोरखौ होन बा बिदिनो मा होनो सिगुनफोरखौनो होन बा इंगोलफोरखौनो होन? बैफोरो इंगलफ्रा मा खालामो बिदिनो गिदिर गिदिर इगलफ्रा जे मानसि गथ'फोर थिखांनायखौबो जोंङो खोनानो मोनदों। औ जे जोंनि न'आव फिजानाय जुनारफोरखौ बेफोरो थिखांनानै लांनायखौ जोंङो खोनानो मोनो आरोना नोंथां। औ आरो बिदिनो जोंङो खोनानो मोनबाय थागोन। ओ बैफोर जिबफोराबो लासैनो गोमालांनोबो हागौ। मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां जुनारफोरखौ जोंङो नुनो मोनखायो बिसोरो गावसोरनि गेजेरावनो एना-एनि गावजों गावनो अरथारलनायनाय बा गावजों गावनो जालायनाय बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां
उम उम
आरो जोंङो बिदिनो फ्राय नुबावगोन आरो जोंहा बिदिल' नंङा जोंहा बिदिनो गोबां जुनारफोरखौ जोंङो समायना-समायना जुनार। जों नुनो मोनो जेरै होनोब्ला जोंनि आसामनि ओ मा होनो मुंदांखा मोनसे थरसेलाव गां गं गोनां गान्दा बेफोरबायदि जिब फोरखौबो जोंङो नुनो मोनो। बेफोरो बिरा ओ बेफोरखौ जोंङो काजिरङाफोराव जोंङो नुनो मोननाय जायो आरोना ना नोंथां। औ अ आदसा नों दा जोंङो बेफोरखौ फोरमायस'नो हाला खुगानि रावफोरजों। ओ जोंना दायो समावबो जानानै फैबाय। दा नोंथांजों आङो दसे सम रायलाय-रायलाय-रायलायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
औ -औ।
औ बिदिब्ला दे नोंथां दोनस'लायनोसै।